खुलुमबाय नोंथां। आं दिनै नोंथांजों एसे गायनाय फुगाय फुनायनि बागै दसे सम सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ गायनाय फुनाय होमबाथ' दाथ' गोबां जायगायावनो गायनाय फुनाय सोलिगासि नो जोंनि जायगायावबो गायगासि नो आरोना नाथाय जोंनावहाय बोथोरा एसे प्रब्लेम दैनि एसे प्रब्लेम जादों गायनाय फुनायफ्रा जोंना मोजां गायजोबनो हायाखै दाबो।
औ
माखासेफ्रा गायबाय आरोना ओमफाय माखासेफ्रा एसे बोरि हायावहाय माने दैनि प्रब्लेम जानानै गायनो हायाखै आरो मोजाङै।
औ
नोंथांमोननि जायगायाव बोरै सोलिगासिनो
जोंनि जायगायाव गायनाय फुनाय होनोबा जोंना न'खर फ्रोमबो हा दङ नालाय गासैबो जों गायो आरो ओमफाय दा जोंनिया बोरि हाया गासिबो जोंनिया गायखांजोब्बाय दुब्लिया माने आबुं जाबाय आरो आबुं जानानै दा गसाया बारायबाय बिराद सोमखोर नायनो मोजां जाबाय आरो दायो जोंनिया बै मिथिंगानि नेम बायदियै जेरैहाय आमथिसुवा जायोना
औ औ
ओम बे आमथिसुवायाव माने जोबोद अखा हायो बे अखाजोंनो जोंनिया गायनो हाजोबो आरो माने बे समावनो जोंनिया गायदों आरो निफ्राय नै दा बे आसारनि जोबहांबाय नालाय दा बे दलहा हाफोरा एसे दैफोरा ओ दा रानबोनो हमबाय बिनि थाखायनो दा द हा हाफोरखौ गायनो लाबाय आरो जोंनिया दलहा हाफोरावहाय बेबायदिनो माइब्रा जोसा बेफोरखौ गायो आरो माने बेफोर रनजित बेफोरखौ मानो होनोबा बेफोराव गोबां दैनि गोनांथि जायो बेफोरखो फोरखौ बे जोंनिया दलहायाव गायो आरो माने बिराद मोजांबो जायो आरो बिराद मोजां फिथाइ जायो आरो जोंनिखैजा माइफ्रा बेबायदि औ ओमफ्राय आरो बे दहला हाफोरखौ जोंनिया बांद्राय बेबायदि हाजोनिफ्रायबो जोंनिया दै फैग्रा गैया नालाय
औ
बेखौनो जोङो मेचिनफोरजों गायो आरोना बांद्राय अखा हाथाराबाथाय बे मेसिनजोंनो गायो आरो बेनिखायनो आरो जोङो एसे दै जाबाथायनो एदमबारे ओ हाखु दाखुयैनो फुनानै गायखायो आरो नोङाबा जोंना उन समावहाय दै मोना बेबायदि बोरि जाय जायगायाव आरो नोंथांमोननि जायगायावहाय मा मा माइ गायो बा माइनि मुंफोरा मा मा एसे फोरमायदो
जोंनि जायगायावहाय माइ गायनाय जायो होमबा बांसिनखौनो गायो जोंनाव रनजितखौनो गायनाय जायो आरो ना
रनजितखौ बयनिबो न'खराव गायखायो आरो जोंनाव बेलेग माइ बारा गायनायानो जाया ओमफ्राय माइब्राखौबो मा बे बैसागु मागो नांथारगौ जायो नालाय माइब्राखौबो बयनिबो न'खराव गायथारो आरो ओमफ्राय जोसाफोरखौ खायसे फानो ना बिसोरो गायो आरो न' बिदिनो माखासे माखासे सुबुंफ्रा माइरं फाननानैबो रां आरजियो नालाय बिसोरो माने फाननो थाखाय गायो आरो जोसाखौ ओमफ्राय बांसिनानो रनजित माइब्रा बेखौ गायनाय जायो आरो जोंनावहाय
अ
गोबां दैनि प्रब्लेम जायोहा जोंनाव बोरि हाजा गो गोजौ गोजौ गाहाय गासिबो गासिबो हायावनो माने दैनि प्रब्लेमनि थाखाय माने गोबां हा दं बयनिबो न'खराव नाथाय गायनो हानो नागिरा आरोना थाबै ओंफ्राय माइखौ जोंनाव गोबां खम मोननाय जायो दैनि फ्रब्लेमनि थाखाय आरो ओमफ्राय जोंनाव माइखौहाय बांसिन माने ज' ज' गामिनि रायजो राजा इदिनो गामिनि मानसि फोरा ओंखारनानै गायनाय जायो आरोना ज' ज'नो बदल गायलायलायनाय जायो ओमफ्राय हाजिरा बारा लानाय जाया जोंनावहाय हाजिरा हाजिरा फोरखौहाय मोननो थाङा आरो जोंनाव बारा ओंखारलाया बिदि गावबागाव न'आवनो बेस थ' थायो आरो बिदिनो ज' ज' बिदिनो बदल गायलायनानैनो फोजोबनाय जायो नोंसिनि जायगायावहाय हाजिराफोर माइ गायो नामा ओमफ्राय माबायदि दामाव सोलियो
जोंनिया माइखौहाय न'फोराव बेबायदि जोंनिया माने गायग्रा मानसि गैया आरोना बेनि थाखायनो जोंनिया गुबुननोसो सुति गायनो होयो सुथि माने बिगा हिसाबै फैसा हरनांगौ आरो गायग्रानोहाय बेबायदिसो गायो जोंनिया औ जोंनि गामियाव बर' हिनजावफोरा माइ गायग्राया बारा गैया सा द' बा सा स्नि बेबायदिल' दङ बिनि अनगायै जोंनिया रावबो बेबायदि हाजिरा गाया आरो आनिफ्राय न'आव थाग्राफोराबो बेबायदि जोंनिया फाला बेफोरबायदि जानाय बेबायदि टाइम गैला माने सम गैला बेनि थाखायनो बेफोरबायदि गायलाय लायनो हाया आनिफ्राय आरो जोंहा जोंना दैयाबो हाखु दाखु रानो नालाय बेनिखायनो जोंनिया जाबा बयहा हाबो गायनाय आरो माने एकदम नों नोंखौ आंखौ न' खााथिनिखौ बेबायदि खबर लानो समानो गैलाया आरो माने बेफोरबायदि जायो जोंनिया माने हाखु गासैबो समान गायनाय आरो बेफोरबायदि जायो बेनिखायनो जोंनिया बेबायदि सावरि गाया बेबायदि फाला फैलायलाया आरो जोंनिया गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ लाबोनानैसो बा जोंना जेरै सौरा होनो सौराफोरखौ लाबोनानैसो गायो आरो जोंनिया दा फुनायखौबो बिसोरखौनो हो ओमफाय गायनायखौबो बिसोरखोनो होबाय बेबायदि गायो आरो जोंनिया ओमफाय दा नै गोदानै सलिबाय थानाय जोंना जोंनि जायगायाव आरो बा जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे गोदान माइ दिहुनदों आरो बे माइखौसो जोंनिया गायो माने बे माइआ जेरावखि गाया मानो बे माइआ माने फिथाइ जायो बा मोनो आरो बे आबाद खौहाय बे माइनि नामानो जादों बंग' लक्ष्मि होनो बंग बन्धु होनो माने बे माइआ नोङो बोरियाव गायबाबो जागोन दलहायाव गायबाबो जागोन आरो बे माइआ ओरैबायदि माने जाखागोन थारगोन आरो बियो बेखौहाय बाजाराव पेकेट मोननाय जायो आरो बियो आरो माया जेसेबांनो बोराय जालांगोन एसेबांनो जानो गोथाव जायो आरो बेयो ओमफाय गोदान गोदानाव बारा गोथाव जाया ओमफाय बेखौ बोसोरसे याव जायोबाथाय बिराद गोथाव जायो आरो माइरं बा ओंखामा आरो बिराद जानो मोजां जायो औ फाननोबो मोनलाय लायो आरो बेबायदि गायनानै गोबां माने मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनदों आरो मानो होनोबा जोंनि जायगायाव एसे हाफोराव अन्थाइबो दङ नालाय बे औ बेयाव यावबो नोंथांमोननि जायगायाव खोथियाफोरखौ माबोरै फोयो एसे फोरमायदो
जोंनि जायगायावथ' खोथियाखौ ना जोंनावथ' अखानि बिबाङा देग्लायथ' गोबां खममोन नालाय ओंखायनो बे मेसिनजों दै बोखाङोना इफोरबायदिबो खांनानैसो माने फोनाय जादों आरो ना हाफोरखौ एसे मोजां मोसौजोंनो एवनाय जायो हाखौथ' ओमफाय खायसे खायसे मोसौ गैयिफ्रा ट्रेक्टरजों एवो ओमफाय बिदिनो मोजांनिया हाखौ रेडि खालामना लायो आरो ओमफाय दैखौ जोंहा बां सिन मेसिनजोंनो बोखांनानै फोनाय जादों आरो एबाराव
औ
अखानि बिबाङा जोंनिथिं गोबां खम
औ
जोंनि जायगायाव आरो दैमा गिदिरबो गैया ओमफफ्राय अखा हाबा बे बान्दो नामा बिदि बान्दोफ्राव दै जमा जाबा नाथाय नालानि दैजोंसो माइ गायो आरो जोंनिथिं
ओ
नोंसिनि जायगायाव अखानि दैजोंनो गायो ना नालानि दैजों गायो
जोंनिया नालानि दैजों फैग्रा गैया माने ओरैनो मोनसे जोंनाबो बान्दो दं दंनाया बियो बिराद अखा हाबासो माने इसे बोहैबोगोन आरो अब्लाबो बियो हाजोनिफ्राय फैनाय गैया आरो जोंनावहाय जोंनिया खोथियाखौ मेसिनजोंनो माबायो फैयो मेसिननि दैजोंनो बेनिफ्राय जोंना गोदोनि समावसो जोंनि जायगायावहाय मोसौ हालेवोमोन ओमफफ्राय दा जोंनि ओनसोलावहाय रावहाबो बा रावहानाव ब बेेबायदि मोसौ हालौवग्रा गैला ओमफफ्राय मोसौजों रावहाबो हालेवला आरो माने बेबायदि मोसौ हालौनाय बदि जोंनियाव नुला आरो गासैबो जोंनिया ट्रेक्टरजोंनो हालेवजोबो खोथिया फोनायावबो जोंनिया ट्रेक्टरजोंनो हालौवो खोथियाखौथ' ओरैनो फोनोसैबाथाय जोङो मा खालामनांगौ जोंना दैयावहाय साननै सोमो मालाबा फुख्रिफोराव सोमो सोमो बेबायदिनो हरनै सोमनांगौ बेनिफ्राय आरो बोरियाव बेखौ हरनै दोननांगौ आरो एसे मा होनो हायाव दोननांगौ ओमफ्राय बे एसे फेनलानानै दोननांगौ जायो आरो ओमफ्राय बेखौ गाजा बेरहोनो थाखाय जोंनिया मा खालामो थास' बिलाइ आरो बे फाथोनि बस्थु था बेजोंहाय खोबनानै हो आरो औ जाहाथे बियो मोजाङै गाजा हरो गाजा हरोबासो थाबनो मोजां बिफांआ खिलिबोगोन नालाय
औ औ
बेखायनो बेबायदि खालामना दोनो ओमफ्राय हरसे थांबाथाय बेखौ आरोबाव सिंनिखौ सायाव सानिखौ सायाव बेबायदि एग्लुंनानै होनांगौ आरो हेलाबा आरो बिराद मोजां गासिबो बेबफ्रुजोबो आरो बेयो बेनिफ्राय आरो बे फाथो बस्थाया एसे रानद्रायदोंबाथाय एसे दै सारसोनानै होनांगौ आरो होलाबाथाय बियो मोजांसिन जायो आरो। निफ्राय मा होनो बे प्लास्टिकनि बस्थाजों खोबनो नाङा। बेजों खोबोबाथाय माने बे गाजाफोरा बे सान्दुंनि गुदुं बिदुंजोंहाय माने खामलांगोनसो आरो बेनि बे गाजा खिलिनाया। बेनि थाखायनो बे प्लास्टिकनि बस्थाजों खोबनो नाङा आरो। बेबायदिनो साननै दैयाव साननै बोरियाव साननै दोननानैनो फोनो लाङो आरो बेबायदिनो मोनसे आइजें जेरैहाय ओ गामला हा बाल्थिं बेफोराव लानानै फोनो लाङो आरो।
अ दे बिदिबा होमबा लोगोजोन समा जाबाय दोनथ'नोसै। औ